हेलौ ओ हेलौ
औ लोगो मा खालामदों?
ए ओरैनो दंथ'यो लोगो नै ओंखाम जाखांनानै जिरायदों
अ खोनादों ने ओमफ्राय मोजाङै?
औ खोनादों मोजांङैनो नोंबो खोनाहैदों नोंबो लोगो?
औ खोनाफैदों ओमफ्राय माथो ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोंहा दिनै मैफ्राय आलु ओमफाय अमा बेदरजों दुदालि आरो नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो लोगो?
जोंहाबो माबासोमोन थारुनजों नासोमोन जोहाबो।
ओ
फाय मान ओरैनो फ्रि दंबा रायज्लायनो हागोन नामा लोगो दसे?
फ्रिया ओ दंथ'यो फ्रि।
औ मा होनो जोंहाथ' बर'फोरनि जोंनि बर'नि ओंख्रि जों गोथाव मोनग्रा गोथावसिन ओंख्रि नारजि अमा बेखौ माबोरै माबोरै संनाय जायो? बिनि बारै नोंनाव सोंहरनो होननानै फन हरदोंमोन आरोना लोगो।
ओ
औ गुसु जोंहाथ' बयबोथ' संनो बयबोथ' संनो रोंखागौ नालाय बेखौ। जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि।
उम नारजि अमा गोथाव जायोना?
औ।
आंबो बारा रोंस्लाबजोबा माबानो संनोबो ओमफ्राय बाब्रा मिथिया एसेल' ओं एसे एसेल' बारा मा हाजोबा आरो नारजि नारजि अमायाथ' जा जोबोद गोथाव जाखायो माबाबा संबा ओमफ्राय
उम।
नारजिखौ जोङो फार्स्टआवनो सङैनि सिगां सोमनानै दोनो आरो बासिनानै इदिनो माबा बिनि माबा थाफायो बि ना बिदिनो गुफुंनाय एखमबा लामनाय फोराननानै माबानायाव गुफुंनानै थाङोना बेयाव बासिनानै बासिग्रोनानै सोमनानै दोनो आरो जे ओमफ्राय सोमनानै दोननानै उनाव संनो संनो लागोबा बोखांनानै दोनो आरो।
बोखांनानै दोननानै उनाव माबायो मा होनो नारजिखौ रुग्रो रुयो आरो खारैजों एवग्रोयो माने
औ।
रुग्रोयो माने रुनाय बायदिबो जायो एवग्रो माबाबाय संख्रि इदिनो थाव हालदै माबा सामब्राम मेरि सामब्राम बानलु जिरा मस्ला इदिनो देनानै माबानानै रुग्रर रोयो आरो। ओमफ्राय रुनानै बिदिनो संग्रुबाथाय माबायो आरो सागंजों नाय माबायो नाग्लिनाय बायदि जाबाय जै गेब्लेहोनाय बिदिनो खारै माबाबाथाय ओमफ्राय उनाव बिदिनो बे रुइबाथाय खांनानै दोनथ'यो आरो सोरबा बायदिया ओमफ्राय सोरबा बायदिया बिदिनो माबायो माबानानै बेदर बेदर होयोबा बेदरखौ इदिनो सं थाव सा-सामब्राम बानलु बिदिनो जिरा मसला होनानै बेदरखौ उनाव होसननानै सोंहरबाय संनानै उनाव बेदरा इदिनो एसे माबा जाबाथाय गोजा गोजा एसे खामफ्राम खामफ्राम जाहोनानै उनाव नारजिखौ होसोनहरो आरो। नारजिखौ होसन हरनानै इदिनो एसे दै एरि होबाय
दै एरि होनानै गोदौ होबाय थाबाय इदिनो गोबाव संनांगौ आरो माने मोजां मोनसारनाय। जानांगौ नारजियाबो रुइनाय बेदराबो एसे मोननाय जानांगोन ना। दैखौ माबानानै एसे गोबाव सङो आरो। बिदिनो सङो ओमफाय उनाव माबाबाथाय बिदिनो माबानोसै आरो मोनबाथाय माबा संनो माबानोसै खांनोसै इदिनो माबाफोर बिदिनो मोदोमनायनि होननानै नारजि माबाफ्राव